हेल' औ खोनादों मोनदां नोंथां औ औ औ औ माने नोंथां जों सानसै माने आं नोजोंहाय मोनसे खोथा सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथां आङो सावरायनो हागोन ना नोंथां हागोना औ नोंथाङा नोंथाङा साहा आबादनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना
औ नोंथां ओह आं साहा आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो आखाइयाव लाबाय साहाया जोंनि थाखाय औ मोनसे गोनांथार मोनसे बाहागो मानो होनोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव फुंनि सिखारनायनिफ्रायनो साहाखौ लोङो आरो बेखौ मोनाबिलिसिमहालागै सानसेनि गेजेराव बेखौ लोंबायानो थानाय जायो साहाया बयनिबो थाखाय मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै दङ सुबुंनि जिउआव मानो होनोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगांबो आरो खामानि मावनायनि उनावबो साहाखौ लुबैथारो नोंथां नंगौ ना नङा नोंथां दा बे साहा आब आबादा जोंनि थाखाय आरो मानो गोनांथार बेयो बेखौथ' मिथिखासिगौ मानो होनोब्ला बेयो मोनसे फालांगियारि हिसाबै जोबोद ओह मोनसे गोनांथार मुवा जानानै फैबाय साहा आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मोनसे सरफ्लाय हा एबा हाजोथिला बेफोरबायादि नांगौ जायो आरो बेखौ मोनसे समान जायगा एबा बे हाजो थिलाफोरनि जानगारनि नाथाय समान जायगा गोजौ बेफोरबायदि हाफोरा साहा आबादनि थाखाय जोबोद साबजाथाव बेफोर हाफ्रावनो साहा आबादखौ मावनो हायो साहा आबादखौ मावनो थाखाय एसेबां मानि खरसा गैया नाथाय बेखौ माखासे दारिमिनारि बिथिङाव लांफादेरनायाव नाथाय एसे बिबांनि ओ माखासे खरसाबो जायो दा फिसा आबादारिनि थाखाय एसेबां रां खरसा खालामनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय आंनि बेलायाव नोंथां आहा मोनसे बेसेबांबा गुवार ओ साहा आबादनि बागान दङ खमैबो बाजि बाजि बिगानि बारा साहा आबादनि बागान दं आंहा नोंथां बे आबादफोरखौ आङो सामलायबोगासिनो दङ बे आबादजोंनो आङो सोलिलांगासिनो दङ आरो बेजोंनो आंहा मोनसे ओ मोजां मुलाम्फा जानानै दङ मुलाम्फा मोनदों बे आबादखौ मावनो थाखाय मोनसे थि जायगायाव गायनो नांगौ ओ सरासनस्रायै बेखौ नै फुट गोजान गोजानाव गायोब्ला मोजां बेबायदिनो गायनायनि उनाव बेयो जौबोयो जौनायनि उनाव बेबायदिनो बेखौ लासै लासै खाजाथाव जायोब्ला
खानो हायो आरो बै बिलाइफोरखौ खानो थाखाय माखासे मावग्रा एबा खाग्रा मानसिफोरनि गोनांथि जायो बैसोरखौ मावनायाव एबा खाहोनायाव माखासे रां खावरि नांगौ जायो बेनि थाखाय ओ रांखावरि माखासे नांगौखिनिखौ थि खालामनानै दोननांगौ जायो बेनि अनगायै बेवहाय माखासे हासारफोरबो होनो हायो जाहाथे बेयो साबसिनै जौगाहोनो हायो हासारफोरनि बेलायाव आङो रासायनारि हासारखौ बाहाया रासायनारि हासारनि सोलायै आं फेसेव हासारखौनो बाहायो मानो होनब्ला आंहा मोनसे बुरजा मोसौ बाथोन दंखायो बै मोसौ बाथोननि गोबोरखिनिफ्रायनो आङो बे हासारखौ नांगौ जानाय हासारफोरखौ बाहायनो लायो बेनि गेजेरजोंनो आङो बे नांगौ जानाय हासार बिनि नांगौथिखौ आं सुफुंनानै होनो हायो दा साहा आबादखौ आङो आंनि मिलावनो आं बेखौ दिहुनो आखाइयाव लायो मानो होनोब्ला आङो बेबायदि दिहुननायाव आंहा माखासे बांसिनै मुलाम्फा जायो आङो आंनि न'आवनो बे साहा आबादनिफ्राय मेचिनाव बेखौ दिहुननो लायो साहा आबादनिफ्रायनो आङो थोंजोङै बेखौ‌ साहानि एबा साफात जायखौ साफात होननानै मिथियो नोंथां बे साफातखौ आङो दिहुनो आर बेखौ फालांगियारि हिसाबै दैथायहरो बे साहा आबादनिफ्राय एबा साहा बिलाइनिफ्राय साफात दिहुनन्नायाव माखासे फारिखान्थिफोर दङ आं बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथां। गिबियावनो बेखौ दै गुदुङाव ओ सिगांथाराव बेखौ मा साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव दैयाव सोमनांगौ। दैयाव सोमनानै सुस्र'नायनि उनाव बेखौ बोखांनानै दै गुदुङाव होनांगौ। जायखौ माखासे बनफोराव ओ बन बाहायनो गोनां जायो। बनजोंनो आङो बेखौ फुदुङो। फुदुंनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै मोनसे दाहायाव बेखौ फोरानो फोराननायनि उनाव बेखौ आङो मेसिनाव होयो। मेसिनाव होनायनि उनाव बियो मेसिननि फारि फारि एबा मेचननि फारिखान्थि बायदि बियो जायो। दा आङो बे गुसुं समाव आं नोंथांनो साहा आबाद एबा बेखौ माबोरै मावनाय जायो आरो बिनि माखासे मुलाम्फा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां।
उम गोजोननाय थाबाय नोंथां मोजां मोनदों खोनानानैहाय।
औ नोंथां दा नोंथांनावबो आं माखासे सोंथि सोंनो सानदों एबा सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा? अ नोंथां
औ
नोंथाङा गुबुंनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायदो बिदिब्ला।
औ हागोन दे नोंथां। स' गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि जिखिनि जों थासारि बे थासारिया माने गाज्रि गोहोम नांफैदेरनायखौनो बुङो जोङो गुबुंनाय। गुबुंनाया बा गेबेंनाया गोबां रोखोम- नि दङ। जेरै जों बुंनो हायो दै गेबेंनाय सोदोब गेबेंनाय हा गेबेंनाय, बार गेबेंनाय बे आरोखि ना। जों जेरैहाय बुंनो हायो दै गेबेंनाय दै गेबेंनाय होनना बुङोब्ला दैखौ माने मोजां दैखौहाय माने मोजां दैयाहाय आरजाथावै जानाय बा बाहायजायै जानाय बे दैयाहाय गोबां रोखोमै गेबेंनो हागौ। बेफोर जाबाय मिथिंगायारि बा मिथिंगायारि नङै राहायै दैया गेबेंनो हागौ जेरैहाय जोंना बुङोब्ला मानसिनि थाखाय बांसिनै दैया गेबेङो मा होनना बुङोब्ला जों माखासे दाखा-दाखा गेसाव-गोफोन बेफोरखौ दैयाव गारोब्ला दैया गिबिङो आरो बेजों लोगोसे माखासे रासायनिक हासार एम्फौ फोथा मुलि बायदिफ्रा दैमा दैजों नांफोदेरोब्ला दैया गेबेङो आरो बेजों लोगोसे माखासे कलकारकानानि दारिमि बे दारिमनिफ्राय ओंखारनाय माखासे बिस गोनां मुवाफोरा दैयाव नांदेरोब्ला दैया गेबेङो बेबादि रोखोमै दैया गिबेंनो हमो आरोखि। आरो बेजों लोगोसे बार गेबेंनाय बाराव गोबां रोखोमै गेबेङो। जेरैहाय गारि-मथर सालायनाय दारिमिन सालायनाय बन सावनाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय बाहायनाय बाहायनाय जेरै बन बेफोरनिफ्राय सोमजिनाय उखुन्दै बेफोरनि गेजेरजों बाराहाय गेबेङो आरोखि बेदि जों बुंनो हायो गारि मथर स' गारि मथरनिफ्राय माखासे उखुनदै ओंखारो जेरै कार्बन डाइ अक्साइड गेस सालफार अक्साइट गेस बेफोरबायदि सालफार डाइ आक्साइड गेस बेफोरबायदि गेसाहाय मा होनो बारखौहाय गिबेंनाय खालामो आरो बेजों लोगोसे दारिमिन दारिमिननिफ्राय माखासे गाज्रि रोखोमनि मानो गेसफोर ओंखारो जेरैहाय खैला सावनाव सावनाय खैला पेट्रल डिजेल बायदिफ्रा गाबोनफ्राव कारबनडाइ अकसाइड फ्राय सालफार सालफारडाइ अक्साइड नाइट्रास अक्साइड बेफोरबादिया बारमडलाव बारखौ गुबुंले खालामो आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे गेबेंबावो जेरैहाय बारावहाय जों मोनथिखायो माखासे उखुन्दै सावनाय उखुन्दै बा अर सावनाय बेफोराव मा होनो खारबनडाइ आक्साइड गेस सोमजियो आरो बेजों लोगोसे माखासे मा होनो अक्साइड फोर सोमजियो जाय अक्साइडफ्रा मा खालामो बारखौहाय गिबें होयो आरो बेजों लोगोसे सोदोब गेबेंनाय सोदोब गेबेंनाया गोबां‌ रो खनि जायो जेरैहाय गारि मथरनि सोदोब सोमजिनाय माबा मोनसे बेफ्रुसारनाय माबा मोनसे बेरफ्रुसानाय सुबुंनि सुबुंनि अनजिमाया सानखोआ बांनाय बेफोरनि जाहाव माहोनो सोदोब गिबेंनाय जायो जेरैहाय जेराव मेरावनो सुबुंफोरा एकदम नाङि समावबो गारिनि बेरफोरखौ दानना होनाय बेफोरनि जाहोनाव सोदोबा गेबेङो आरो बेजों लोगोसे मा खालामनाय माखासे मुवाफोर बा माखासे मुवाफोर बेफ्रुग्रा मुवाफोरखौ आनजाद नायनो आरो बेफ्रु होनाय बेफोरनि जाउनाव सोदोबा गेबेङो आरो बेजों लोगोसे माखासे जेरै सुबुं अनजिमा बांनाय सानखोनि गेजेरजों बिनि बेनि खाम मावनाय बिनि दामानि मावनाय बैनि गोबां रोखोमनि मावनाय दांनाय खामानियाव सोदोब ओंखारो जाय सोदोबफोरा मानो सुबुंखौहाय मानो सो-सोदोब गेबेंहोयो आरो बेजों लोगोसे माखासे गोमग्रा दामग्रा आगजुफ्राबो माने सोदोबखौ गेबेंहोयो आरो बेजों लोगोसे हा गेबेंनाय हा गिबिनाया जाबाय गोबां रोखोमै जायो जेरै जों बुंनो हायो माखासे रासायारि मुवाफोर जेरै एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा फोथैग्रा मुलि माखासे गोबां रोखोमनि माखासे रासायनिक मुवाफोरा जेब्ला हाजों नांफायो अब्ला मा खालामो बियो हाख खौ गेबें होयो आरो बेजों लोगोसे जों मोनथिखायो आबादफोराव बाहायनाय माखासे रासायनिक मुवाफोर बे रासायनिक मुवाफोराबो मा खालामो हाखौ गेबेेंहोयो आरो हाखौहाय गन गैयै खामनानै मा खालामो बेवहाय जेबो आबाद जायै खालामो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो हा बे हायाव मा खालामो हा गेबेंनाया माने बेवहाय गासिबो एम्फौ एनला माने गासैबो हानि जिखिनि हिउमास बेखौ मा खालामनाय स्रांनाय जायखौ बुङो हा गेबेंनाय आरो बेनि गेजेरजों हानि गोहोमथिया बाङा मायो उननि समावहाय बेवहाय जेबो आबाद जायो जायो आरोखि। बेनोसै नोंथां जोंनि सावरायनां
औ जासिगोन नोंथां। समाबो जाबाय दा बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन थां गोजोनथों नोंथां।